हेलौ नोंथां खुलुमबाय अ खुलुमबाय नोंथां मानि सायाव रायज्लाय नोंथां।
जों दा दिनैनि समाव गायनाय फुनायनि सायाव रायज्लायनोसै।
औ नोंथां औ औ नोंथांनि आयदा दङबा आयदाखौ एसे फोरमायजागोन।
औ औ नोंथां नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दालाय।
आङो माब हस्टेलावनो दङ जिरायनानै नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायनोसै, नङा होमबब्लाा नोंथां?
दथ
औ औ। जोंहा जिहेथु दिनै गायनाय फुनायनि सम जाहैबाय, दाथ' जोंनि नोलाव गोबां गायनाय फुनायफ्रा। सोलिगासिनो दङ जोङो। गोदो गोदाय समनिफ्राय जिे जिु जोंनि हारिया। आबाद मावनानैनो जाबोखायो। जेराव जोङो आबादखौ बे खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो, गिबि गिबियाव जों जोनोमनि खोथखौ फोरमायग्रोनो हायो आरोना नोंथां, जेनेबा जों मा समनिफ्राय जोो आबादखौ मावजेननो रोंनाय बा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो माबोरै मावबोदोंमोन बेफोरखौ। खौ जों सावरायनो हायो।
अ नंगौ नंगौ‌।
जोंनि आबादा माब्लानिफ्राय जागायनाय होनना बुङोब्ला, जोङो गोदो गोदाय समाव जेब्ला जोंहा जेबो गानग्रा जोमग्रायानो गैयामोन जोंफोरो गासिबो लन थंसोमोन नोंथां। जेराव जोङो। गोदो गोदाय जोङो गोबां बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौनो जोङो बिलाइफोरखौ सुथाबनानै, जोङो गाननानै जोङो थानो गोनां जायोमोन। गोजांनायफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो जिब जुनारनि बिगुरफोरखौनो जों गानना थानो गोनां जायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि समसिम जेराव जोंहा मानसिया जिहेथु जानानै थांनानै थायो, बिनि थाखाय जोंहा ओरैबायदि मोनसे गोनांथि जादोंमोन जेराव जोंहा जानाया गोनांथार जोङो बै समाव मैहुर खालामनानै जायोमोन जोङो जिब जुनार मैहुर खालामनानै जायोमोन ना। जायखि जाया जों फिथाइ सामथाइ जायोमोन लोगोसे जों आबाद जेराव जों फिथाइ सामथाय जों दा माइबो जों बेफोरबायदिनो दै नाव जेराव जोंहा एसे गोथौ बेफोराव जोंहा माइफोरा रज'योमोन बेफोरखौ जोङो बिदिनो लासै लासै नो जोङो हाग्रानिफ्रायनो जोङो हानानै लाना फैनानै जों जानो रोंदोंमोन दा बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनो सोलोंलांबाय जाहाथे जोङो माइखौ जानो जों माइखौ जोङो आबाद खालामनानै जोङो, जानो थाखाय जाहाथे जोङो बोसोरसे बा जोङो माइफोरखौ जोङो बोसोरसेनि थाखाय गायखायो आरोना नोंथां। जेराव जों जेबो खामानि मावनाङा दांनाङा जाहाथे खेबसे मावनानै लायोब्ला जोङो बोसोरसे खे बेिनिखौ जानो हायो, बेखिनिखौ सासे मानसिया जेब्लाबो हास्थायो आरो। जाहाथे राननानै थानो नाङा माब्लाबा समाव जोंहा जेबो गैया जायोब्ला जोङो बेफोर ओंखामफोरखौनो जों संनानै जानो हायो, जाहाथे दा जोङो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ मावबोगासिनो दं गोदोनिफ्राय लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि आबादफोर दङ' जोंहा गोजां बोथोराव मावनाय आबाद, गोलोम बोथोराव मावनाय आबाद बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जों आबाद नुनो मोनो दा जोङो माइ आबादखौथ' दिनैनि समाव मावगासिनो लोगोसेनो बायदिसिना जोंहा दिनै फाथो होन्नानै बुङोब्ला जों मिथियो दैज्लांनि बोथोराव जोंहा फाथोखौ
अ नोंगौ नोंथां।
गोजा जोङो जिंखा बायदिसिना जोङो दिनैनि समाव जोङो थालिर आबाद आबाद होनना बुंना बुङोबाथ' जोङो मोनथिखायो। जिहेथु जोंनि ओनसोलफोरा जोंहा जेराव बर'फोरा थायो जोङो सिदोमा जायगायाव थाखायो जेराव जोङो आबादजोंनो सोनारनानै थायो जोङो मैगं आबादनि खोथा बुंनो हायो जोङो दिनै जोङो लाइ लाफा बायदिसिना दिनै मुला बेफोरबायदिनो जोङो पथल बायदिसिना गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। दा दिनै जिहेथु जोंनि हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हारि जेराव जोङो गोबां रोखोमनि दिनै जोंनि गेजेराव सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों। आबाद मावनायनि बेलायाव जों बेलायाव जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों गोदो समाव जोङो माबायदि आबाद मावोमोन आरो दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव बिगियाननि बिरोंदामिना जेराव बायदिसिना दाजेम दिहुनदों दिनै खायसे जिब जुनारा गोबां रोखोमनि खामानि मावनो गोनां जायो खस्थ' खालामनो गोनां जायो। ओ जों मानसि माहारिया ओ जानानै थांना थानायाव आबाद मावनायाव गोबां नांगोल बोनाय मोसौ मैसो बायदिसिनाखौ गोबां बाहायो जोङो जेराव दिनै जोंनि बिगियाना गोबां जौगानाय जिहेथु मेलेमजिबि मानसिफोरा बिदिनो सानखां हखां बेफोरबायदिनो बायदिसिना दाजेम दिहुनबाय दिनै जाहाथे जोंनि जिब जुनार बा जोंनि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि खस्थ' खालामनो नाङा बेनि थाखाय दिनैनि गेजेराव जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय दा माबायदिहाय सोलायखो आरो बे सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा माबायदि मुलाम्फा जानो हादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां होगोन। माने आ ब दैज्लां बोथोराव आबादखौ बर'फोरा मावनानै जायोमोन गोदोनिफ्राय आथिखालसिम मावबोगासिनो दङ'। बेयावनो मिथिंगायारि सोलायनाय होनना बुंदोंबा जोंहा दैबाना अखा हानानै दैबाना जानाय बेनिफ्राय जायनि जाहोन आव खायसे बोरि ओनसोलफोराव दैनि आंखालाव आबाद मावबुंनो हाया जायो। इनिफ्राय खायसे खायसे ओनसोल ओनसोलाव दैबाना लोमसावनानै आबादनि खहा जानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव खायसे खायसे मैगं थाइगंनि गोदान आबादावबो दैबाना लोमसावनानै माने आबादनि खहा जानायखौ नुनो मोनो। जेराव जोगोनारफोरनि आबाद, भल जिंखियानि आबादफोरनि जोलै जागायजेननायावनो माने खहा जालांनायखौबो नुनो मोनो। बेबाय दिनो आबादाव सोलायनाय फैयो। बेनि अनगायैबो ओ दैज्लां बोथोराव जोंहा गोदोनि समाव माइ गायोमोन आथिखालाव मिथिंगायारि सोलायनाय बायदि अखा हाबाङिनि जाउनाव सान्दुं बा सान्दुं अखा बा अखा बिदिनि जाउनाव जाउनाव माने जो आबादखौ मोजाङै मोनफुंनो हाया आरो माने बोथोरा सोलायबोदों जायनि थाखनाव आथिखालाव आबादखौ बांद्राय नांगौ रोखोमनि मोननो हाया। बेनिखायनो बेनिखायनो जोंहा सुबुं माहारिया आबाद मावनायनि सोलाय आथिखालाव रासायनारि बा अर्गेनिक रोखोमनिसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो‌। जेरै ओ माने प्लास्टिकनि न' बानायनानै जायखौ ग्रिन हाउस बायदि खालामनानै बेयाव पास्त जेयाव अर्गेनिक बा फ्रा फार्मिं खालामनायखौ नुनो मोनो। जेराव खायसे खायसे जे आबादारिफोरा गावसोरनि थि जायगायावनो जेरै ओ मोनसे पाइप लगायनानै जेरै बेयावनो गोबां फानलु, बान्दा कबि, लाइफोरनि आबादबो मावनायखौ नुनो मोनो अर्गेनिक रोखोमनि। बेनि अनगायैबो गोदो सरासनस्रायै हासार गोबोर हासार इउरिया फोर होनानैनो हायाव आबाद मावोमोन आरो। बेनिफ्राय आथिखालाव आरो बिदिनो दिहुन खम जाबोनाय जों आबादनि बेसेन बांनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बोथोर आबादनि थाखाय। बे दैज्लां बोथोराव जों आबादखौ मावनानै लायोबा उननि समाव जाहाथे आंखाल खो सुफुंनो हायो बेनि थाखायनो गोदो गोदाय आबाद मावोमोन आरो बर'फोरा। एनिफ्राय आथिखालावथ'बेबायदि बोथोरनि बांद्राय अखा हायैनि जाउनाव आरो बोथोर सोलायनायनि जाउनाव आबादफोरखौ मोजां मोनफुंनो हायाखै। बेनि अनगायैबो आबादनि बेसेन एबा साहिदाया बांनायखौ नुनो मोनगासिनो दोङो नोंथां। बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो बोथोराव बायदिसिना खहा जायो आरो। जेनेबा गोबां गोजान माने दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनानै आबाद मावनो हाया दैज्लाङाव जाहाथे दैमाफोर बारनानै आबाद मावनो दङ'ब्ला बैफोराव थांनानै आबाद मावहैनो हाया आरो नोंथां। दा बिदिनो आबाद मावनायाव बो जोंहा बोथोर एबा दैज्लांनि समायाव जोबोद खहा जानाय जायो एबा हेंथा जायो। बेनो बेखिनिनो आरो। नोंथांनि सायाव आयदा दोङोबा एसे बुंजागोन नोंथां।
नोंथाङाथ' गोबां खोथा बुंबाय जिहेथु जोंहा आबाद मावनायाव मिथिंगायारि खैफोदफोरा गेजेराव आबाद खौ माबायदि खहा खालामो। दा नोंथाङा ओ मोजाङैनो गुवारैनो फोरमायना होलांबाय जेराव जों दिनै ओ आबादनि खोथाखौ दिनै जोङो मोन्थियो जेराव नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांखाबाय जे
नोंगौ नोंगौ।
बिगियाननि गोहोमाव माबायदिहाय दिनै जोंहा आबाद मावनायफोरा सोलायबोनो हमगौ दिनैनि समाव लोगोसे रांखान्थियारि बिथिङावबो जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा सोलायनाय फैदों जेराव जोङो माइ आबाद खौ दिनैनि समाव समाव फाननानै रांखान्थिनि जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो।
औ औ नोंथां।
रासायनारि नोंथाङा बुंखादो द' होयो रासायनारि हासार बाहायनानै ओ जेराव जोङो माइनि दिहुनथाइनि बिबांखौ बां होनानै जोङो बां होन बा बांसिन जोङो रां आरजिनो हायो लोगोसेनो जों बायदिसिना दिनै ट्रेक्टरफोर बाहा मोनो जेराव जों गोदो गोदाय मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन दिनै ट्रेक्टरफोर बाहायनाय जायो बेफोरनि गेजेरजों गोबां सोलायबोबाय दिनै ओ जों गोदो आबाद माव मोन आबाद मावनायनि खान्थियाबो दिनैनि समाव गोबां सोलाय सोल' जाबोबाय जोङो नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो ओ अखा बेफोर हायोनब्ला जोङो ओ खामला फोरजों दै सारनानैखोथिया नुयोमोन। नाथाय जोंहा दिनैनि समाव दै गैयाब्लाबो जोंहा जोङो मा बाहायो जेराव जोङो हन्दा बाहायो मेसिन। जोंङो दिलीबारि पाइप बेनि गेजेरजों जोङो ओ फथाराव जोङो दै जगायनानै बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि सुबिदा दिनैनि समाव जोङो मोननो हायो। आबाद मावनो थाखाय दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंहा जेहुथु समाबो गैलिया
अ नंगौ नोंथां नंगौ दे दे गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।
दे दे गोजोनथों नोंथां।